औ नोंथां हेलौ नोंथां औ औ खोनादों नोंथां
औ औ मोनाबिलिनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरग्रोनाय थाबाय नोंथां।
औ नोंथांनिसिमबो गाहाम हामग्लायनाय जासिहरबाय।
औ नोंथांङा दा फ्रिनो दंङ ना?
औ नोंथां फ्रियैनो दं आं दायो।
अ अब्ला नोंथांजों आंङो मोनसे टपिकनि सायावसो सावरायजेननानै हरदोंमोन आरो नोंथां
औ सावराय जागोन दे सावराय जागोन ।
औ दा आङो नोंथांजों फरायनायनि बेलायावनो सावरायनोसै होननानै सानदोंमोन आरो
औ जागोन दे नोंथां सावराय जागोन।
औ औ दा आथिखालावथ' नोंथाङाबो मिथिखायो जे फरायनाया बेसेबां गोनां
औ औ नोंथां
औ दा जों माने आथिखालावहाय जों फरायनाय गैयाब्ला जों माने ओ माने मा होनो बेखौ जिउ खांनायानो गोबां खस्थ'सै आरो नोंथां ना
औ औ नोंथां ओं
औ जेनेबा जोंङो फुंनि सिखारनायनिफ्राय जों मोनाजासिम जा खामानि मावो बेवहाय जों माने फरायनो माने फरायब्लासो जों माखासे खामानिखौ मावनो हायो आरो।
औ औ नोंथां
जों ओ बिदिनो जों आथि आथिखालावहाय गोबां टेक्न'लजिया बिदिनो जौगालांबाय बिदिनो गोबां गोदान गोदान बुस्थुफोर फैबाय
औ।
बेफोर बुस्थुफोरनि मुलाम्फा दिखोनो थाखाय जोंङो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो। औ दिनै जोंङो अबेबा लामा हान्थिनोब्लाबो अबेबा गोजान जायगायाव थांनोब्लाबो जोंङो सोलोंथायाइ गैयाबा जोंहा गोबां खस्थ'फोर जायो आरो।
औ
औ दा नोंथाङा मा सानो?
जेनेबा दाथ' फरायनाय होनोबाथ' जोबोद गोनां जेनेबा नोंनि उदै थाइसेखौ सुफुंना जानो थाखायबोथ' नोंनो सोलोंथाइखौ नांगौ बा साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रि साख्रि बाख्रि नागिरनायावथ' नों गोजौ सोलोंथाइखौ लाखानांगौ।
औ
बे गोजौ सोलोंथाइनि थाखायनो मोनसे ओ साख्रि बाख्रिनि थाखाय गोजौ सोलोंथाइ गैयाबा बुहुत खस्थ' जायो आरो दानि जुगावथ' नों साख्रिखौ नागिरनो थांबा ओरैनो मोना दाउ अमा नागिरनाय बेसाथ' नङा जाहैबाय
खोनादोंना नोंथां?
औ औ नोंथां खोनादों खोनादों
औ औ दे बुंलाय नोंथां
औ साख्रि ओ साख्रि बाख्रि नागिरनो थाखायथ' जोंनो सो
औ
हेल'
औ खोनादोंमोन।
एसे नेटवारर्क प्रबेम जादों नोंथां ना
आं आंनिया ना औ नोंथां र
नोंथां आं जायगा सोलायनि
औ
बुंनाय जायो।
अ नोंथां खोनाबाय ना? हेल हेल' हेल खोनाबाय नोंथां फरायनाय उन्दैनिफ्रायनो फरायनांगौ जेनेबा जोंनो उदै थाइसेखौ सुफुंनो बा न'खरनि बिमा बिफाखौ नायनो थाखाय जों साख्रि साख्रि बाख्रि लानो थाखाय जों फरायनांगौ जेनेबा बुंनो थाङोबाथ' दा फरायबाबो फरायनानै जेनेबा बुहुद मानसियानो गेदेर गोलाव जादों ।
औ ।
आरो दा साफा सानै गामियाव ओरैनो बेखार गोग्लैसोना थादोंमोन आरो माने माने फरायनाय आरिनाय गैया बा साख्रि बाख्रि नागिरना मोना बिदि आरो माने
औ नंगौ नोंथां बिदिनो जों फरायनायखौथ' जों आथिखालाव जोबोद गोनां बेयो मोनसे ।
औ
जोंङो माने साख्रि मावनोल' फरायनांगौ बे नंङा आरोना नोंथां
औ औ नोंथां औ
माने जिउ खांनायावनो जों फरायनायखौ नांथारगौ जेनेब्ला जों अबेबा मोनसे गलायावनो जोंङो माबा मोनसे जिनिसफोर बायबाय अब्ला बे बेयावनोथ' जोंङो एसेबाबथ' जोंङो हिसाबखौ रोंनांगोना जेनेबा दाजाब दानखौ एसे थबाबो जों रोंनांगोन बिबदिनो नङाबाथ' जों बिदिनो थगायजा माब्लाबा समावहाय आरो जोंङो अबेयावबा हान्थिनो थांबाय जेनेबा बेवहाय जोंङो बे गोजौ गोजौआव लिरनानै दोननायफोरखौ जों फरायनो थाखाय बा जेनेबा जों जायगानि मुंफोरखौनो जों नायनो थाखाय जों फरायनायखौ रोंनांगोन आरो । जुदि जों फरायनो रोंङाब्ला जों मोनफ्रोमबो समाव जों गुबुन सुबुंनि जों माने हेफाजाब लानो हाया आरो ।
औ ।
माब्ला समाव जों गावनो बेफोरखौ नायनानै जों मिथिनांगोन आरो जे ओ मा लिरनाय दङ मा मा फोरमायदों बेवहाय
औ ।
बेफोरखौ आरो नोंथां ।
उम नोंथां नंगौ ।
आथिखालाव जोंनाव ओ फरायनायनि अनजिमायाबो बांबोबाय बांनाया जों बै समावहाय जेनेबब्ला खममोन आरो जोंनि बर'फोरनि गेजेरावबो आरो गुबुन माहारिनि गेजेरावबो बै समावहाय जेनेब्ला जोंहा फरायसालिफोरबो गैयामोन बिदिनो औव फरायसालि दंब्लाबो माने गोबां गोजान गोजान जायगायावमोन आरो
औ ।
बिसिम जों थांनानै माने ओ फरायनांगौआ एसे खस्थ'मोन आरो जोंहा औ बिदिनो आरो बै समाव बिदिनो फरायनायनि सुबिदाफोर जेरै ओ टेबोल चियारफोर बिदि बायदिसिनाबो गैयामोन बिदिनो बिजाबफोरबो जों मोननो थाङामोन ।
औ ।
बेफोरबायदिमोन आरो दा नोंथाङा मा थादों जेनेबा बै समनि रुजुनाय आरो आथिखालनि रुजुनायाव जेनेबा बेसेबां सोलायखौ सोलोंथाइनि हारा जेनेबा फरायनायफोरा जों
औ औ औ । जोंनि गेजेरावथ' ओ गोदो गोदोनि बेलोंखौ नोंथाङा बुंखाबाय जेनेबा गोदोनि दिनाव ओ फरायनो थाङोंबा स्कुला स्कुलाथ' खम बहुद खम बिबांनिमोन जेनेबा ओ फरायनो थाङोबाथाय जेनेबा बबेबा मोनसे गामियावसो ओ जेनेबा दसथा गामि दसथा गामिजोंसो गंफा स्कुल मोनो आरो जेनेबा आंनि मोनथिनाय हिसाबै जेनेबा ओ गोदोनि दसथा गामिजोंसो मोनसे स्टु खोथायाव खोथा जेनेबा ओ मोनसे फरायसालियाव थांनो थाखाय बबेब मोनसे मिया दैमा बाननाासो गुबुन मोनसे गामियावसो फरायहैनांगौ जायोम आरो । माने बेयाव जोंनिया फरायनाय एरिनाया जोबोद खम जायोमोन आरो माने बिमा गोदोनि दिनाव ओ बिमा बिफायाबो बुङोमोन जेनेबा फरायनानैलाय मा मोनजागोन जेनेबाराय फराय फरायना लाब गैया इमान गोजान थांना लाब गैया बिदिबो बुंग्रा दंमोन गोदोनि दिनावहाय
औ औ
खायफा बिमा बिफाया बिनि बेलायावबो फरायनाय हारा गोदोनि बेलायाव बहुद खम मोन ओ दानि बेलायावसो बुहुद बारायबाय आरो जेनेबा नोंथाङा दहाय बुंबाय फरायनाय स्कुलाव टेबोल चियार बेफोरबो खम जायो दा दानि बेलायावथ' बिदि फ्राय जाला । जानाया टेबुल सियार फेसिलिटि फेननिफ्राय लानानै कारेननिफ्राय लानानै बायदि रोखोमनि फेसिलिटि थि होबाय आरो दानि बे दानि बेलायाव फरायनाय एरिनाय स्कुलाव मास्टार मास्टार मास्टाराबो एभेलेबल जाबाय सोलोंथाइ होनाया बो इंलिस मिडियाम बर' मिदियाम बायदि बायदि रोखोमनि दं । फरायनाय होनायाथ' जेनेबा नों जा गोसो जायो बेखौनो फरायनो हायो इंलिस बाबो बर'बाबो औ
औ नोंथां आजिखालिथ' आरो नै स्मार्ट बर्ड फोर फैबाय जेनेबा जों औ बेफोरावनो जोङो गोबां बुस्थु फोर जों नायनो हायो बेयावनो जों जेनेबा औ भिजुवलाइस खालामनानै जोङो माने बांसिनै बुजिनो हायो आरो जेनेबा
औ औ
बै समाव जोङो आरो नै इन्टारनेटबो फैबाय इन्टारनेटनि गेजेरजोंबो जों माने जोंखौ गोरलै खालामदों आरो फरायनायनि
औ नोंगौ नोंथां।
औ दा जोङो ओ गोबाङानो फरायबाय फरायनाया खिन्थु अब्ला बोजों गोबाङानो माने उनफ्रावहाय जेनेबा फरायनानैबो जेनेबा बेखारफोर जाहैनायबो नुलायलाङो आरो
औ
नाथाय बे बेफोरनि थाखायनि मानसिफ्राबो होनो जेनेबा फरायनानैलाय माथो बेखारसो दं फरायनानैबो लाब गैया होननानैबो दासिमबो बबेबा-बबेबा माने सोरबा सोरबा सुबुंफ्रा सानबावो आरो दाबो।
औ औ
फरायनानैबो ओरैनोसो दं होनै जेबोखौनो मावनो हायाखै ओरैनो थाखा फैसा गारगारबाय
औ
औ बिदिबो होनलायलाङो आरो नाथाय फरायनानै औ औ जुदि फरायाब्लाथ' बेसेबां खस्थ' जागौमोन बेखौथ' बिसोरो बुजिनो मोनला।
उम
औ नोंथां बिदिनो ओ आरो गोबां आथिखालावबो गोबां ओ मा होनो बेखौ न'नि बिमा बिफाफोरा गथ'फोरखौ ओ माने उन्दैनिफ्रायनो ओ मा होनगोन बेखौ प्रेसार खालामो आरो जे नोङो डक्ट'र जाथारनांगोन इन्जिनियार जाथारनांगोन होननानै गथ'नाव सोङालासिनो
औ
औ बेफोरखौबो बे मोनसे प्रब्लेम आरो जेनेबा औ बिदिनो गथ' गथ'फोरा जुदि गोसो गैयाब्लाबो गथ'खौ ओ बिदिनो नारसिननानै औ औ बिदि मोनसे बियो उनावहाय गथ'नि ओ मा होनगोन बेखौ मेन्टेल हेल्थखौ जेनेबा गोबां गाज्रि खालामो आरो बेफोरो खस्थ' होनाय जायो औ बियो गथ'आ जेनेबा गोसो गैयाब्लाबो
औ दे बुं नोंथां
औ बिदिनो बिनि थाखायनो गोबां दिनैसिम गाज्रि आगान सुरनायबो नुलाय लांदों खोनानो मोनलाय लांदों आरो।
औ औ खोनादों नोंथां उम गोबां जानाय खोनादों बिदि। जेनेबा औ खोनादों नोंथां खोनादों उम जेनेबा नों जा ओ जिउआव जेनेबा एम एल जेनेबा थांखि जाहैबाय नोजोर औ बिखौ नों जि टारगेट खालामदों बेखौसो फरायनांगौ माने साकसेस खालामनो जुजिनांगौ आरो माने बा गुबुननि नारसिननाय बा ओ फर्स खालामनायाव बेयाव जेनेबा उम थाङाबालासिनो नों जिउआव मा जाहैगोन बेखौ नों निजि
औ
नों जाय खामानिखौ नों डक्टर जानो गोसो गैया जेनेबा नों बेखौनो बिमा बिफाया नारसिन बाबो नों जानो हाया आरो माने बिदि जाय माने।
औ औ नंगौ नंगौ
उम
माने ओ गथ'आ जा गोसो जायो बेफोरखौ ओ मावहोनांगौ आरो बिनि उनावहाय जेनेबा औ
बिमा बिफाया बेख थांखि बा नोजोर बा गोसोआव मा लुगैदों मा हासथायदों बेखौ एसे बुजिनानैसो जेनेबा आगानखौ सुर होनांगौ आरो माने गथ' गथायाइखौ बिमा बिफायाबो
औ औ औ नंगौ नोंथां बेनो नोंथां
औ नोंथां
आरोबाव माबाफोर बुंबावगोन नोंथाङा
बुंनोथ' जेबो गोनां गैला नोंथां समाबो जाबाय ओंखाम जाबाय नामा नोंथां
औ औ औ नंगौ नोंथां समाबो जाबाय औ औ अब्ला नोंथां ओ नोंथांजों रायजलायनानै गोजोननाय मोनबाय
औ
नोंथां आरो गुबुन औ गुबुनफोर टपिकफोर लानानै मालाबाफोर रायलायबावगोन मोनगोनखौ आं आसा खालामबाय आरो औ औ दे